अ नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
खोनादों नोंथां?
खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दा आयदाया जाहैबाय जोंहा फिथाइ सामथाइ एबा जोंहा फिथाइ सामथाइनिफ्राय म मा भिटामिन एबा जोंनि देहायाव गोनांथि जानायखौ जोङो मोननो हायो।
औ नोंथाङा बे औ
औ नोंथाङा दा फंनैसो फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बेखौ जायो
नोंथांनि माथो खौ बारा मोजां खोनायाखै एसे नेट नांनाय जायगायाव था नामा नोंथां?
औ नोंथां र'
औ
जोंदि फिथाइ सामथाइखौ जायो गोदै गोखै गोबाब बायदि खुगानि थाव थावनायनि जाउनाव जोंदि फिथाइ सामथाइखौ जायो
औ
बे फिथाइ सामथाइयाव गोबां भिटामिन एबा जोंनो नांगो गोनां सक्थि थायो होननानै जों मिथिखागौ।
औ
जेरै हमनानै ला थासे-थायसे निम्बुआव भिटामिन सि थायो जों बेखौ मोजाङै मिथिखागौ। ओंखामाव जोङो मोनगोन
मेजेम आरिनि भिटामिन
औ
नोंथाङा आंनो गिबियावनो फोरमायनो हागोन नामा? मा मा फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जों गोहो बोलो मोननो हागोन।
औ हागोन। दा जोंहा बयबो मिथिखागौ जे जोंहा फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोंहा भिटामिन एबा आइरनफोरखौ मोननो हायो। जेरै जोङो सि भिटामिन होनना बुङोब्ला जोंहा गोखै फिथाइ
बेफोरनिफ्राय मोननो हायो जेरै नारें एबा नारें जुमब्रा जों जायखौ बुङो आरो बिदिनो गोबां गोखै फिथाइ। बेफोरनिफ्राय जोङो भिटामिन सि बेफोरखौ मोननो हायो आरो बिदिनो जोंहा आइरनफोर मोनग्रा फिथाइबो दं एब्रु एबा जोंहा थै बारायग्रा फिथा थाइ बेफोरबो दं जोंहा बिट फिथाइ बेफोरखौबो जायोब्लाबो जोंहा थै बारायै एप बिदिनो बुङो दा जोंहा आं बेखौ बुंनो सान्दों जे जोङो जाय फिथाइफोरखौ जों जे फिथाइफोरखौ जायो जोङो बेफोर फिथाइफोरखौ दानि जुगाव गोबां बा नायै हसियै जानांगौ जानानै फैबाय मानोना जोंहा फिथाइ सामथाइखौबो गोबाव समसिमहा दोननो लागै दोननो थाखाय एबा गोबाव समसिम गोजानाव जोंहा दैथायहरनांगौनि थाखाय एबा बै फिथाइखौ एम्फौ जायै एबा जे गोदै फिथाइ बेफोरखौ गोदैसिन खालामनो थाखाय जे मानसिफोरा मोजां नुनानै बेखौ बायनायनि थाखाय जोंहा मुलिफोर बाहायनाय जायो बेनि थाखायनो जोंहा बै बा जे जोंहा हाथाय बाज्राफोराव मोननाय फिथाइफोरखौ जायाबालानो जोंहा न'आवनो थानाय फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंहा मोजां जायो। दा जोङो बयबो मिथिखागौ जे फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोंहा भिटामिन मोनो नाथाय जों बै जे हाथाय बाजारफोराव बायना मोननाय एबा मुलि होनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो अब्ला जोंहा भिटामिन मोननायनि सोलाय जोंहा खहासो जागोन। बेखायनो जोंहा दानि जुगाव बैफोरखौबो गोबां सांग्रां जानांगौ जाबाय। नोंथाङा औ
नोंथां बुंनाय बाथ्राया थार दानि जुगाव जि जों गावखौनो माहाजोन खालामनो थाखाय दि फालांगियारि आदब जोङो बजबनानै लाबाय
बे फालांगियारि आदबनि थाखायनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दैथाय हरनो आरो बै फिथाइ सामथाइखौ गोबाव समै मोजाङै समायनायै लाखिनो उन्दैनिफ्राय हमनानै फिथाइया मोनजासिम बेयाव गोबां रासायनिक मुलि बाहायनाय जायो नंगौनाा नोंथां? बै मुलिफोरा जे फिथाइ साम जायखौ जोङो जायोब्ला जोंहा मुलाम्फानि सोलाय खहासो जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेनि थाखायनो जोङो सानोदि गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनोब्ला जों जोंनो जाखिनि भिटामिन नि गोनांथि जायो बेफोरखौ जोङो न'आवनो एफा एनै गायनानै लानांगौ जायनि जाउनाव बाजाराव मोननाय फिथाइ सामथायाइ आपेल आंगुर डालिम बायदि बायदिफोरखौ साना हसिया नायालासेनो जायोब्ला जोंहा मुलाम्फा जानायनि सोलाय जोंनि देहायाव बायदि बेमार आजारबो सोमजिनो हागौ
नंगौ ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो नुनो मोनबायदि जेब्लासिम सुबुं माहारिया बांबोबाय अबोब्ला सुबुंनि गोनांथि जानाय बेसाद गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय आरो लोगोसे नांनाय भिटामिननि थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदफोराबो खमायबोनो हमदों
औ
गोदो गोदाय जों नुनो मोनोमोनदि मोनसे अरनाव बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ थायोमोन थालिर नालेंखर खान्थाल थाइजौ नाथाय सुबुं अनजिमाया बांबोनायलाय बेसादफोरखौ जोङो मोननाया गोब्राब जानानै फैसिगोन लासै लासैनो
औ
नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन दि जुदि फिथाइ सामथाय‌आ गैयाबोला एबा फिथाइ सामथाइया रासायनिक मुलिजों होनायखौ जों जायोब्ला जोंहा मा मा खहा जानाय
औ दा जोंहा जे आपेल फिथाइ बैफोर आपेल फिथाइया जोंनि आसाम एबा जोंनि बे जाय ओनसोलाव जे गोबां थान्दा जाया बैफोर ओनसोलाव जों गायनो हाया। बेनिखायनो बैफोर फिथाइखौ जोंहा खानानै जे गोथाङैनो खानानै एबा मुलि होनानै बे जाहाथे बै फिथाइफोरा सेवा बेनि थाखाय जोंनिसिम जो जाय जायगाफोराव आपेल बिफां गाया एबा जोंहा मोननानै थाङा बैफोर जायगायावबो जोंहा बैफोरखौ फाथायहरनाय जायो एबा बैफोर जायगायावबो जोंहा बैफोर फिथाइ सामथायाइखौ मोनहोनाय जायो बेनि थाखाय बैफोराव मुलि होयो एबा अबेबा फिथाइखौ मोजां नुहोनो थाखाय एबा एम्फौ गैयि खालामनो थाखायबो जोंङो फिथाइ होयो। दा बेफोरखौ जायोब्ला जोंहा भिटामिन मोननायनि सोलाय जोंहा उल्थासो देहायासो खहा जायो लोगोसे जोंहा बिदिनो लासै लासै जोंनि देहायाव बैफोर फिथाइ सामथाया नि मुलिफोरा गोबाङै गोसारोब्ला एबा जों बबेबा फिथाइ सामथायाइखौ मुलि होग्रो होग्रा मोनजायोब्ला जोंहा बिदिनो उदैनि एबा जोंनि देहाया लोरबां जानो हागौ। आरो बिदिनो बैफोर जाय फिथाइ सामथैफोराव एबा मुलि होनानै बानायदों बेफोरखौ जायोब्ला जों नुनो मोनदों जे दानि जुगाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनावनो जे पाथरफोर जादों एबा जोंहा बिदिनो गोबां बेमार आजार जाबोनो हमदों। एबा गथ' गथायफोराबो एबा गथ'फोरा लोरबां जाबोन हमदों। बेफोर फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंहा बेबायदि जाथाय एबा बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन जाथाय एबा जोंनि देहाया लोरबां जागोन आरो।
औ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै आं बुजिनो मोनबायदि दि बाजाराव मोननाय फिथाइ सामथाइया जोंनि थाखाय बेसे गिख्रोंथाव जानो हागौ। दा आं फोरमायनो सानदोंदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथायाइ आरो बाजाराव मोननाय फिथाइ सामथायाइनि गेजेराव
जाबायदि फाराग दं बेखौ नोंथाङा गुवारैनो आंनो फोरमायथिनानै होबाय। दा आङो नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै बुजिनो मोनबायदि जों फिथाइ सामथायाइ आरो गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय न'आवनो एफा एनै दंफां लाइफां गायनायानो जोंनि थाखाय साबजाथाव।
औ।
बेनि थाखायनो आं दिनैनिफ्रायनो जा आंनि हायाव न'आव हा खलबसिदों बेयावनो बायदि रोखोमनि दंफां लाइफां गायनानै आबहावाजों लोगोसे गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जा भिटामिननि गोनांथि जायो। बेखौ आं सुफुंनो थाखाय न'आवनो दंफां लाइफां गायनो आं सानदों। नोंथांनि बायदिबा मा रोखोमै बिफां लाइफांखौ गायनानै जों मोजां मुलाम्फा फिथाइ मोननो हागोन बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन? अ नोंथां जोंहा माने समावबो जानानै फैबायथ'
औ नोंथां।
औ बेनिखायनो जोंहा उनफोराव सम मोनोब्ला सावरायलायफिननोसै
औ नोंथां आं बे समखौ नेनानै थागोनदि जोंहा जेब्ला सम फैगोन अब्ला जों फिन सावरायलांफिननो नाजाफिनगोन।
औ दा नोंथांजों सावरायनानै आरो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथां आंबो फिन साबायखर बावहरफिनबाय।
औ दे होमबा नोंथां।
औ नोंथां।